हेल'
खानादों नोंथांआ औ नोंथाङा दान्दिसे सम ओरैनो दंथयोना?
औ दङ नोंथां।
औ औ जोङो होमबा जो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन आङो नोंथांनाव। दा जोङो आयदाया माने जोंनि एम एन लाइफ आर ना जोङो जोंनिया माने जोंना फिउचार थाया होमबा जों फिउचारनि थाखाय माबा मोनसे एम लानांगौ गोनां जायो जों मा जाहैगोन गेनां हाया बेफोरनि बागै नोंथाङा गिबि फोरमायग्रो ओमफ्राय आङो नोंथां फोरमायखांबा आंबो फोरमायनोसै आरो
औ माने आंनि दा आंनि एम इन लाइफखौ आं फोरमायनांगौ आरोना नोंथां
औ नोंनि जा जेनेबा जोङो नोंनिबाबो जायो हिन्दु बेलेग जोङो माबाफोर एम लायोबा जोङो मा मा जाहैयो
औ आं माने बुंनोसै माने बिदिनो सुबुंफोरनि एम एम लाइ एम एम लाइफखौ आं एसे फोरमायनो होनसै नोंथांनो जोङो एम इन लाइफ होनोब जोंहा गोदोनिफ्रायनो गिबियावनो जों सोलोंथाइ लानांगौआ गोनां जाखायो नालाय गोनांथार जोंहा लाइफाव जों साक्सेस जानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ गिबियावनो नांग्रोगौ माने इम्परटेन्ट होनना बुंनांसिगोन जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों ओ सोलोंथाइखौ माने गोसो होनानै सोलोंनांगौ बियो माने माने गोबां इम्पर्टेन्ट जाना फैयो आरो जेब्ला जोंहा लाइफआव एम इन लाइफ थागोन माने जोंहा फिउचाराव साकसेस जानायनि सिमां नुगोन अब्ला जोंहा मोनसे टारगेट लानांगौ जाना फैयो जाहाथे आरो बेखौ जों उन्दै माने जोंनि उन्दै समावनो जों बेखौ माने टारगेट लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायफोरा इदिनो साक्सेस जाहैनो बेफोरबायदि साननानै माने सोलोंथाइखौ मोजाङै लालांनो हायो बिसोरनो माने फिउसाराव मोजां जाहैयो आरो बिदिनो एम इन लाइफ होनोबाथ जोङो गिबियाव माने उन्दै बैसो सम फ्रायनो जों माने गोसो होनानै सोलोंथाइ लानांगौ आरो जोङो माने मोन से एमाउटनो थाबाय थानांगौ माने सहैनानै जे गेजेर ससेयाव सहैनानै सो जोङो आ ङो हाला बेफोरबायदि पासयना थानो माने नाङा होमबासो नोङो साक्सेस जानो हागोन जेराव जोंहा माने नानायजोंसो फिथाइखौ मोन नालाय बिदिनो जोङो बुङोबा उन्दै सम समनिफ्राय मोजां फरायनायनि गेजेरजों माने गिदिरफोरनि माने बोसोन लानो नांगौ जायफोर फोर माने बिदिनो गामि खाथि खालाफोराव माने बिदिनो गिदिर सुबुंफोर थायो नालाय सोलोंथाइ गोनांबा जोंनि बिदाफोर बेफोरबायदिनो गोरों गोरों माने बिदा फरायनाय बिसोर माने साकस जायफोरा साकसेस जाना दं बिसोरनिफ्राय माने मोननैसो बोसोन लानांगौ बा इसिनि माने बोसोन खोनासंनांगौ बिदिनो अबा गिदिर गिदिर बिदिनो मिथिं गिदिरफोरनि गिदिर सुबुं सोलोंथाइफोरनि मिथिं जायोबा जों माने आवगायलांनांगौ माने गिबियावनो जों बिसोरनि बोसोन लानो माने खोनासंनो थांनांगौ होमबासो माने जों इयुनाव माने जौगालांनो जोंना एसेबाबो माने सहस जागोन माने एसे हमना मोनगोन जे जों मा फिउचाराव मा खालामबा जोंनि थाखाय मोजां जागोन बेफोरखौ जों मोनो एसे हमना मोनगोन आरोोना नोंथां नोंथाङा बेफोरनि बागै माबा सानो नामा नंगौना नङा नोंथां आ बिनि अ बेनि अनगायैबोथ जोंहा सोलोंथाइखौ जोङो बांसिन सुबुंखौनो नुनो मोनखायो जे उन्दै समनिफ्रायनो मोनसे एम लानानै फरायो नोंगोना नङा नोंथां बिदिनो बुङोबा जोङो उन्दै समाव माने बिमा बिफानि बोसोन माने जोङो एम माने बिदिनो एम गाव हारसिं लालांबाबो जाया जों माने बिमा बिफाजों माने गोरोबलांफालायना हानांगोन आरो जेरावबो बिमा बिफाफोरा जायनिबो बिमा बि माने सोलोंथाइनि गेजेरजों हेफाजाब होयो नालाय नोंथां बिदिनो बिमा बिफाफोरनिबो बोसोन लानांगौ बा इफोरबायदि बेफोरबायदि खालाम नों फरायनांगौ टाइमाव फराय गेलेनायफोर टाइमाव गेलेनांगौ माने गेलेनायखौबो गारजायानालाय जों गेलेनांगौ बेनि उनावहाय जोङो बुङोबाथ' बिनि अनगायै जोंहा इदिनो माने जों एम इन लाइफ होनना बुंबा जोंहा मोनसे लामा लाखानायखौ होनना बुंनायसिगोनना नोंथां ओ लामा लाखानाय होनबाथ' जोङो सोलोंथाइखौल' होन नो हाया जोंआ इथिं खेलाफोरावबो जों बिफोरखौ एम लानानै माने फरायनायखौ नुनो मोननाय इदि जायोआरो जायफोर सुबुंफोरा लामा आ खेला बा खेलाफोरनि लामाजों बा सोलोंनाय सोलोंनायफोरनि गेजेरजों माने मोनसे माने जोंआ दा अबबा मा ओनो दा जों स्कुल लाइफ फरायगासिनो दं दा जोङो स्कुल लाइफ फराय थांनायनि उनाव माने जोङो कलेज लाइफ मोनैयो जेराव कलेज लाइफनि उनाव ज ने बि ए मोनहैयो बि ए होनो जों जेखौ ओ बेखौ जों बे समाव माने जोंहा मोनसे इदिनो जा एम लानानै माने इदिनो साब जेक्ट थाखायो नालाय जों दा एमाव जेरै उकिल लानोबा इदिनो पलिटिसियान जानो गोसोबा पल मेजर बेफोरबायदिनो मोनसे मोनसे गावबा गाव लामा थाखायो नङा ओमबा नोंथां? साइन्स लानोबा बिदिनो साइन्सनि लामा थाखायो डक्टर इदिनो बि एड बा मास्टार्स खालामनो नों बेफोरबायदि मोनसे मोनसे लामा थाखायो नङा ओमबा नोंथां बेफोरखौ माने जोंहा एम दं खायोबा मोनसे ला मोनसे इदिनो मोनसे लामाजों माने आवगायलांनांगौ आरो। माने गोसो होनानै बे मोनसे लामाजोंनो आवगायलाङै लाङै माने जौगाहैनानै बिदिनो साक्सेस जाहैनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नों नोंथाङाबो आंनो इसे फोरमायग्रोबावदो नामा गोरना होदो नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां ओ थाङा जोबोर गोबारैनो मोजाङैनो बुंलांबाय इदिनो एमनि सोमोन्दै। आंबो दवान्दिसे सम फोरमायलांनिसै। दा जोङो एइम इन लायब ओनोबा जोंनाव माने गोबां रोखोमनि जोंनाव एम थानो हागौ। जोंङा बिदिनो गभमेन्ट जबल' नङा जोंनि एमा बायदिसिना जोङो बिजनेसमेनबो जानो हागौ। बा जोङो माबा मोनसे प्राइभेट सेक क्टराव जोङो माबा मोनसे कम्पानिफ्राव मावनो थाखाय जोङो क्रसिंफोर लानानै जोङो खामानि मावफैनाय माबाफोर एमबो थानो हागौ जायखिया जोङो जायेखिया जोङो मा जिखुनु जाया जोङो मोनसे एमखौ लायोबा जोङो माने उनावफ्राव जेनेबा जोङो ओ बेयाव थांआं बेयाव थांआं जाया आरो जेनेबा जोङो मोनसे एमखौ सायख'नानै जोङो थांनांगौ आरो दा जोङो सायख'नाय लोगो लोगो जोङो माने गिबियाव जोङो फरायनायखौ नांग्रोगोन जोङो फरायनायखौ जों गिबियाव नांग्रोगोन। उम खमसे खमबाबो जोंनो ग्रेजुवेसनखौ नांथारगोन होनबासो जोङो गासिखौबो जोङो एप्लाइ खालामनो हा खालामनो हागोन दा जोङो एप्लाइ खालामनायाव माने जोङो ओ गोबां बि दिनो इन्टारभिउ बायदिजिनि जोंहा गोनांथि फैयो दिनो इन्टारभिउफ्राव जोङो मोजां मार्कस लानो हानांगोन बायदि एगजामफ्राव जों मोजां पास जानो हानांगोन बेबायदि इंलिस मेथ्स रिजिनिं बायदिफोर थायो दिनो साबजेक्ट थायो बिदिनो इन्टारभिउआव। हमना ला जोङो एस एस सि परिखाखौनो होबाय एस एस सि परिखाखौ जोङो होनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो क्लास टेन पास जानांगोन आरो सासे सुबुङा इ ओ ओइटिन इयार्स जानो नांगोन। माने जोङो आरो बे जबखौ मोनोबा जोङो सि आर पे एफ, बि एस एफ' सि आइसेफ आइ टि बि पि, आसाम राइफल बायदि डिफेन्सआव मोनो आरो। ओ दा जोङो बिखौ माने क्रेक खालामनो थाखाय जोङो इनसे इन्टारभिउफोरखौ बा जोङो इदिनो इगजामखौ जोङो मोजाङै फास खामनांगोन ओइ बियावनो साबजेक्ट दंखायो इंलिस, मेटस, रिजनिं जेनेरेल नलेज बेखौ माने जोङो मोजाङै फरायथारनांगोन फरायनानै जोङो दिनो जोङो मोजां मार्कस लानो हाबासो जोङो माने बे साख्रिखौ मोनगोन आरो बेखौ पास जाखांनानै जोङो खारनाय बारनाय फिजिकेल टेस्ट आरो जोङो मेडिकेल फिटनेस टेस्ट बायदिसफ्राव फास जाबाथाय जोंना मार्कसा मोजांबाथाय जों फाइनाल खाथ'बाव सहैबाय आरो दा थिग बिदिनो जोंहाबो एम खौ लानानै बिदिनो जोङो फरायलांबायल' थायो फरायलांबायल' थायो जों माने सार्टि फिखिटखौल' जोङो मोनलांबाय थायो मोनलांबाय ना-नाथाय जोङो मोजाङै जेनेबा जों रोंनानै थाङा ओरैनो फासल' जालांबाय थायो क्लास टेनसिम जोङो ओरैनो मोजां फरायालासिनो जोङो पासल' जालांबाय थायो। जोङो दाबो हमना ला सोरबा सुबुंफ्रा बिदिनो फरायलांगासिनो दङ जोंनि ग्रेजु ग्रेसन जाबाय बायदि मास्टारसफोर जाबाय बिसोर दा गोदोनि मेथसफोर रखौनो हाला बायदि माने दा बायदि साइन्स एमेस गेदेरफोरनि ओ अंख' फोरखौनो हानो नागिरला बायदि बिनि थाखायनो माने इन्टारभिउ हैयोबा माने फेल जानो गोनां बिदिनो मोजां मार्क लाबोनो हाया। माने जोङो सार्टिफिकेटनि थाखाय फरायबा जोंहा माने एसे गोरोन्थि जागोन आरो जोङो माने एसे रोंनो थाखायसो फरायनांगौ जोङो। जोङो रोंनो थाखाय फरायोबा जोङो माने जों जेरावबो खामानि होगोन बायदिफ्राव जोङो जे मोनसे एक्जामखौनो हैबाय इन्टारभिउ हैबाय जों माने जेरावबो साकसेस जाबोगोन एबा जोङो इन्टारभिउफोरखौे क्रेक खालामनो हागोन। जों मोजां मार्कसबो लाबोनो हागोन जों आरो जबबो मोननो हागोन आरो जोङो जबफोर माव जोंनाव गोबां बिदिनो एमफोर थानो हागौ बिदिनो जोङो आबादारिफोरबो जा खाबायनो हायो आरो जोंना बिजनेसमेनबो जानानै जोंहा बायदिसिना गोबां रांबो खामायनो हायो जोंनाव माने एमआ थानो नांगोन आरो जायखिया जों बिजनेसमेन जानो। ना आबादारि जानो जों थांखिनि सायाव सोनारसिगोन आरो। बे दा जोङो बिजनेसमेन जानो होनोबा जोङो माने थाइसे थाइनै रांजोंथ' जों बिजनेस खालामनो हाया। जोंनो गोबां थाखानि गोनांथि जायो। जोङो गिबियाव एसेजोंनो स्टार्ट खालामनानै जोङो लासै लासै लासै लासै जोङो बे बिजनेसखौ बांहोनो हायो। जों माने एसे प्रफिट जानायखौ जोङो माबा जिखुनु बिजनेसावनो जोङो एसे प्रफिट जानायखौ जोङो जानानै गारनो नाङा। जानानै गारोबा माने जोंहा इनभेस्ट खालामफिननो हाया जायो। इनभेस्ट इसिबां इनभेस्ट खालामगोन इसिबांनो नोंनि फैसाया बारायलांगोन बिनो नोंनि केपिटेला बारायबा नोंहा बिदिनो बिजनेसा देरलांगोन। देरनानै नोंहा बांसिन बिजनेसा देरलांबाय थायो आरो बेयावनो मा माने बिदिनो लाख पटिसिम जाहैयो बिजनेसाव हाय। बिदिनो जबफ्राव माने बिदिखौ हानाय जाया आरो जबाव माने पारमानेन्ट जायो बिदिनो मा साबसे सेलारि बिदिनो बिजनेसफ्रा जुदि मोजां जायोबा बे जबनि सेलारिखौ माने बियो सानसेयावनो मोननो हायो आरो। आरो जोङो जबफोर मावोबानो जोंहा माने गोबां गोजानाव थांनो गोनां जायो। जों माने न'आव थानो मोना जायो। जों माने बिजनेसफोरखौ मावोबा माने जोंहा सा बसिन होनजायो आरो। जोङो जानला मोनला बिजनेसबा जानाय नङा माने एसे मोजां बिजनेस जानांगोन। बिदिनो लाख थाखानि बिजनेसबासो जों माने दानि जोंनाव एम हिसाबै जोङो सानजागोन आरो दा जोङो आरो गोबां रोखोमनि एम थाबावगोन जेरै एग्रिकाल्सार एमफोरबो आरो जोङो एग्रिकालसारफ्राव थाङोबा जोङो औ।
हेल' नोंथां। होमबा जोंनि माने बे जों सावरायलायनाय बा नोंजों आं सावरायलायनाया गोबां नोंनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। जों दा समाबो जाबाय नालाय नोंथां नोंथांजों आं माने बेखि खिनियावनो जोंनि सावरायलायनायखौ आं दोनथ'सै सानबायमोन आरो।
औ जागोन दे‌
औ दे।